औ नोंथां।
हेलौ।
औ।
खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों।
हेलौ।
औ नोंथां खोनादों।
लासैथार खोनादों नोंनिखो।
औ नोंथां।
हेलौ।
हेल नोंथां।
औ‌। एमान लासै खोनादों।
औ नोंथां दा जोङो।
मा होनदों नोंथां।
संनायनि बागै एसे रायलायगोना राय्लायनो हागोन ना नोंथाङा।
औ दे राय्लाय जागोन दे नोंथां।
औ नोंथां ओ नोंसोरनि ओनसोलाव माने अनला खारैखौ माबोरै सङो एसे फोरमायनो हागोन ना।
मा होनदों नोंथां।
नोंसोरनि ओनसोलाव अला खारिखौ। मारै सङो बि। एसे फोरमायनो हागोन दा नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां ओ। जोंनि ओनसोलाव अनला खारैखौ ओ फास्टआवनो जोंना माइरंखौ ओ सोमना दोनो दसे।
औ।
माइरंखौ सोमनानै ओ बेखौ उनाव सुखांना देना लायो। देननानै अन गुन्दै। खालामो माइरंखौ गुन्दै खालामना बिदिनो दैखो गोदौ होयो दै गोज जा ग्लब ग्लब गोदौ होखांनानै उनाव ओ गोदौबाथाय अनला खारैखो होयो अनला खारैखो हो अनलाखारै दै होनानै आरो अनला अन गुन्दैखो होनानै उनाव खारैखो होयो
औ
बिदिनो सङो आरोना जोंनियाव
औ
ओ नोंथांमोननिथिं माबायदि सङो? एसे फोरमायनो हागोनना?
नोंथां ओ गिबियावनो माइरंखो सुना लाबाय आरो
औ
नै एसे फोरानदमनानै बेनि फ्राय थबसि एबा गेन्डाराव देयो आरो बेनिफ्राय उनाव अ-अनलानि दैखौ गोदौहोयो दसे गोबोव ग्लब ग्लब गोदौजासे गोदौहोनानै बे-बेयाव अन गुन्दैखौ होयो आरो बेनिफ्राय दसे गोदौ होनानै बिनिफ्राय ओ खारैखौ हो जायो आरो
नोंथांआ अनलाखारै सं फेरबायना
दा आं खनसे खनसे संफेरबाय
मा होनदों नोंथां
औ नोंथां खेबसे संफेरबाय आङो
अ गोसाल जानायना जायि?
ओ मा होनगोन दा आङो ओरैनोसै
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला खारैखौ मा माजों जायो?
औ जोंनि ओनसोलाव अनला खारिखौ ओ औवा मेवाय बेनिफ्राय ओ दाउ बेदर औ बेफोरजों जायो।
ओ ओमफ्राय अनलायाव होनाय खारैखौ माबोरै बानायो बेखौ मिथिगोना नोंथाङा?
औ नोंथां मिथिगौ गिबियावनो आइथिया थालिरनि थालिरखौ दाननानै फोरानग्रोनांगौ आरो जिरनानै बेनिफ्राय खौ रानहोखांनानै रानहोखांना खावनांगौ खावखांना बेखौ न'सिम लाबोनाय जायो बेनिफ्राय बेखौ मोनसे आइजेङाव सरनाय जायो आरो दै होनानै। बेनिफ्राय बेनो खारै आरो बिनि रोसियानो।
औ ओ दै होनानै सरनाय जायो आरो ना।
औ
अ जोंनावबो बिदिनो एखे रोखोमैनो जायो। खालामो
औ
औ नोंथाङा ओमफ्राय ओ सबाय ओंख्रि संफेरबायना?
ओ ओ आङो आंथ' ओंख्रिखौ संफेराखै सबायखो नाथाय गुबुन बानायनानै होनायखौ जाफेरबाय आरो गोथावनो नोंथाङालाय?
आंबो गुबुन बानायना होनायखौ जाफेरबाय आरो स फेराखै नोंथां।
ओ सबाइखौथ' जोङो अमा अमादोंबो जायो दा?
औ
ओमफ्राय लकेल ओ दाउ जोंहा न'आव फिसिनाय दाउजों बिदिनो साम'जों साम'जों संबाथ' आरो बुंनोनो नांला गोथाव जाखायो।
औ
ओ नोंथाङा जाफेरबायना बिदि साम'जों साम ओ सामजों सबायजों?
औ जाफेरबाय
औ संनोलाय रोंगोना रोङा?
आं संफेराखै नोंथां।
औ होमब्ला ओ नोङो बे सबायखौ माबोरै सङो बेखौ मिथिगो?
एसे मिथिगौ नोंथां।
औ दे होमबा एसे ओ फोरमायना होदो नोंथां।
औ ओ गिबियावनो सबायाइखौ ओ सोमना दोनो आरो सोमना दोननानै बेखौ रुइखांबा ओ सुनो सुयो सुनायाव बेयाव गोसोम माबा बिनि बिगुरा जि रुइगानानै थायो बेखौ गारनाय जायो आरो गारखां गारनाय जायो बिनिफ्राय बेनि उनाव सारायाव ओ थाव हो एसे होनानै एवो आरो एवनानै बेनि उन उनाव दै होनानै बेयाय खारै होनाय जायो आरो।
उ
औ ओमफ्राय ओ साम'जों जाबा ओ सामुनि माबा जेहेथु मैला इखो रुख्लना सुना लाग्रोयो आर साफानो बेफाय ओ बिनि दाखोन आसुगुर इखो बिजि बा पिनजो एर नानै लायो आरो बिनिफ्राय सामुनि खिथु जेनेबा माबा इखौ दानना लानानै ओमाय सामुखौ ए एसे एवना लानांगो आरो
ओ
ओ ए-एवना लानानै बेखौ सबाय गोदौनाय समाव होनांगौ आरो
औ
औ
ओ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां
औ जोंनाबो बिदिनो सङो।
औ
ओ ओमफ्राय ओ बे साम' ओ सा-सबायजोंदि जोङो साम' सङो ओ बे साम' खौ ओ नोंथाङा मालाबा खनैफेरबायना एबा ओ दैयाव थांनानै लाय फेरबाय?
लायफेराखै नोंथां
ओ नोंथाङा मिथिगौ बे ओ साम'खौ अबे अबे जागायाव मोननाय जायो
अ बेखौथ ओ सामुखौ दैमा बा हाखर बेफोराव मोननाय जायो आरो।
औ माबायदि ओ माने मा बोथोराव मोननाय जायो बेखौथ मिथिगौ।
बोथोरखो नोंथां आङो मिथिया दे।
ओ बांसिन जोंना ओ गोजां बोथोराव मोनो खोना ना सामखौ
औ मोनो मोननो हागौ औ
ओ जोंना दैज्लांआव थ दै जाजोबो
औ गोजां बोथोराव मोनो खोमा नोंथां नोंथाङा ओ नारजि मैगं जाफेरबायना जाफेराखै।
आङो नारजि ओंख्रिखौ जाफेराखै गोखा खायनो जाया आङो।
औ।
नोंथाङालाय।
जाफेरबाय।
औ गोथाव नामा जानो।
जानोलाय एसे गोथाव मोना थेवबो ओरैनो एसे जायो आरो
औ औ औ बे नारजिखौ मारै बानायो नोंथाङा मिथिगौ।
औ
ओ एसे। खोनथाना होदो।
औ नारजिखौ गिबियावनो फोग्रोना लायो फोनानै बेनिफ्राय नार फाथोआ जेब्ला गोदोर जायो अब्ला। फाथोखौ ओ बिनि बिलाइखौ खानानै फोरोंनो आरो फोराननानै बेनिफ्राय। नोङो मादो जानो बा नोङो बाहायमान सोमना दोनो सोमना बासिखांनानै थाराखौ बासि। बासिनानै सोमना दोनो आरो सोमना दोननानै। बिखौ। माबा सारायाव। ओ एवदब ग्रोयो आरो फासआवनो। गिबियावनो। बेनिफ्राय बेहायबो दै होबाय एसे एसे दै होनानै खारैखौ होनाय जायो आरो बाहाय बेनिफ्राय। संख्रि बा मायबा मा जि होनो नोङो जाब्रां बायदिसिना। बेफोरखौ होना लायो आरो बेनिफ्राय नोङो नारजिखौथ' अमा बेदरजोंनो जायो नालाय गिबियावनो अमा बेदरजों एवफ्रामना लाखायो। ओमफ्राय होनाय जायो आरो उनावहाय गोदौबा नारजिया।
औ
आंबो बारा मिथिया नोंथां।
औ आंबो संफेराखै। ओ इदिनो माबोरै संनाय जायो आं बेखौथ' मिथिया। नाथाइ नारजिखो। बिया बे फाथोखौ फोराननानै बानायो दा।
औ
फाथो बिफांखौ।
औ
औ आं इखौल' मिथिगौ।
औ
अ बे - खोनादोंना नोंथां?
औ ओ जोहाथ' समाबो जाबाय नोंथां दोननोसै नामा
औ दे नोंथां।
फ्रायबो मिथिनो गोनां माने मिथियि ओ मिथियि खोथाफोरखौ मिथिनाय जाबाय।
औ नोंथां।
ओ दे होमबा ना नोंथां दोनथ'नोसै।
औ दे नोंथां।